खोनादों
अ नोंथाङा फ्रि ना दा?
औ फ्रि।
दे अब्ला जोंहा मोनसे टपिक लाना रायज्लायनोसै बरफोरनि दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनायनि सायाव आरो खोना
औ औ
बरफोरनि दानाय लुनाय होनना बुङोब्लाथ जों गोदोनिफ्रायनो बरफोरा मिथिंगानि निफ्राय बुथुमनानै जेरै गाब गानानै खुन्दुं दिहुननानै बेबायदिसो बरफोरा गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ बुथुमना लायोमोन आरो बैफोर दानाय लुनायाव गोबां बरफोर फोरा आइजें आइला जेरै मिथिंगानिफ्राय दंफांनिफ्राय औवानिफ्रायसो बानायनानै बुथुमोमोन आरो आरो बैफोर जिखिनि खुन्दुं दिुहुननाय बेफोराव गोबां बरफोरा मिथिंगानि जेरै फिथाइ सामथाइ बिबार बेनिफ्रायसो
औ
गाब गायोमोन आरो आरो बिनि गेजेराव जों बरफोरनि गाननाय जोमनाय होनना बुङोब्ला जेरै हिनजावफोरा दखना गानो आरो हौवाफोरा गामसा गानो आरो आरो बैफोर दानाय लुनायाव गोबां जों मानेखे आगर आखाइबो होनाय नुनो मोननाय जायोआरो बर नि दोरोङारि गियानफोरजों जेरैबायदि फारौ मेगन आगर लाव बेगर आगर जोग्लाव गर आरो बिनि गेजेराव जेरै बरफोरा जेखौनो नुयो बेखौनो एरखाङो होननाय बायदि दाउमा दाउसानि आगर दिंखिया आगर बेफोरखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो नोंथाङा बैफोर फोर दानाय लुनायनि सोमोन्दै आरो गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ आं बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि ओ गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावथ बांसिनैहाय जों आबौ आबैमोननि ओ फ्राय जों मिथिनाय बायदिब्ला आंनि समावहायथ बांसिननो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बांसिन सि जोमखौ बाहायनाय जायोमोन आरो दानाय जायोमोन जेरै गोदोहाय आबै आबौमोननि समावहाय बांसिन इन्दि एम्फौफोर फिसिनानैहाय एम्फौ फिसिनायजों बिनि नो इन्दि खुन्दुं दिरुननानैहाय बांसिन बिनिफ्रायनो दानाय लुनाय बाहायोमोन आरो दानि समावथ जों नुनो था ब्ला माने जों नायोब्ला दानि समावथ अनेक रोखोमनि खुन्दुंफोर दिरुनाय जा थिन्दु जोंनि समावहाय बेफोरबायदिया गैयामोन आरो बेनिखायनो आं सानो जे गोदोनि दिनफोरा साबसिनमोन होननानै आं सानो आरो। बेनो आरो आंनि साननाया ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङाबो बिनि सायाव माबाफोर सानदों नामा
औ औ जेरैबायदि नोंथाङा बुंनायाथ थारैनो सैथो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय बांसिनै जि दिहुनोमोन होननाया जों बर'फोरा गोदोनि गंफ्रामबो न'खरावनो एम्फौ लायोमोन जाहैदों बर'फोरा आरो बैफोर एम्फौनिफ्रायनो बांसिन इन्दि खुन्दुंखौ दायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ आथिखालाव बाहायनायखौ नुनो मोननाय जाला आरो ज जेरै मेसिनफोरजों दानाय जासै आरो न' न'फोरबो जों जि दानाय आरिनायखौ नुनो मोनला जा नुनो मोननाय जाला जेरै खारखाना बेबायदिसो खुलिनानै उइभहिं बायदि सेन्टारफोर खुलिनानैसो जिनि खारखाना खालामनाय नुनो मोन- -मोनाय जायो आरो बैफोर ऐभिं बा दि खारखाना खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिफोरा गोबां दावगानो हादों होनना आं सानो आरो जेरै बर'फोरनि आर'नाइ आरनायखौ गुबुन हारिफोराबो गोबां मानेखे लासै आरो आरो बै मोनसे जि आइटेकवबो मोननाय जाहैबाय आरो आरनायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जों गोथार होनना बुंनांगोन गोदोनिफ्रायनो जेरै दावहाफोरावबो जेब्ला हौवाफोरा दावहा नांनो थाङोम ओमब्ला गाव गावनि हिन्जावफोरा न'आव हरसेयावनो दानानै बै आरनायखौ हौवानि जान्जियाव खाब फथानानै हरोमोननो आरो अब्लाथाय दावहाखौ देरहाबोयोमोन होनना फोथायनाय बेफोरो मानेे बेफोरफोरखौ आथिखालाव मानेे फोथायो आरो सुबुंफोरा बाहायनोबो सल'फोरनि गेजेरजों आरो जेरै आरनायखौ जों मान होनाय गिदिर मानसिफोरखौ बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो आरो आरो जेरैबाय दि गाननाय जोमनायनि गेजेरावबो जों गोबां गुबुन हारिनि ग्लबेलाइजेसननि गोहोम खोलैनायखौ नुनो मोनो मोननाय जादों गोदोनि बर'फोर बर'फोरनि हौवाफोरा गामसा गानोमोन नाथाय आथिखालाव खौ लंपेन्ट बायदि गस्ला सार्ट बेफोरखौसो गाननाय नुसै आरो गोदो आर'नानाय गस्ला बेफोरखौ गानोमोन जाहैदों नाथाय बैफोरफोरखौ आथि खालाव डिजाइन होबावनानै बानायनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बर'फ्रा गोदो दख'ना बिदन बिदिनो बांद्राय बिदि जाइन होनानै दानो रोङामोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ डिजाइन होनाय जेरै सुहोनाय दख'ना बेफोर बेफोरखौ गाननाय नुसै आरो नोंथाङा बैफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा
औ नोंथाङा बुंदों जे ओ आथिखालाव गोबां माने बेलेक बेलेक सोलायनाय फैबाय होननानै बुंदों गोदोनि बायदि नंलिया होननानै बुंदोंना बे थारैनो सैथो आरो जोंनि दानि जुगाव नुनायाव आरो जोंनि मानसिफोराथ ओ मा होनो अख्राङाव बिरबायनाय दाउ फोरखौ लानानैनो आगर एरनो हायोमोन गोबां गोबां जेरै मेगनजों जेखौनो नुयो बेखौनो आगर आगर महराव सेबखांनो हायोमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा खिन्थु दानि जुगाव बिदि नंलिया आरो जेबो बिदि गैलिया आरो बुंनो थांङोब्ला गोबां नोंथांङा जेरै बुंदों ग्लबेलाइजेसननि गेजेरजों गोबां ओ सोलायनाय फैबाय। गाननाय जोमनाय होननानै बुंदोंना बे थारैनो सैथो होननानै आं सानो आरो ओम ओमफ्राय दानि जुगावथ' गोबां माने दिजाइन दिजाइननि रोखोम रोखोमनि आगरफोर ओ नुदोंब्लाबो माने माने मा होनो बेरथांहोनो जेरै दखनाफोराव बेरखांहोनो हादोंब्लाबो बै गोदोनि समनि बै आगरफोरजोंहाय एसे गोबां फारागथि दं आरो माने गोदोनियाखौ साबसिनमोन आरो गावनिनो दोरोंङारि बायदि होनानैहाय आं सानो आरो बेनो आरो आं नि साननाया नोंथांङाबो बिनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा?
औ बुंजागोन। नोंथां बुंनाया थारैनो सैथो। जेरै गोदोनिया साब सिन साबसिनमोन साबसिन साबसिनखाबो जेरै गाननायाव जों स्मुथ मोनो गाननो मोजां नाङो नाथाय आथिखालनि दखनाया बांसिनानो जों गांननोबो मोजां नांङा खुनदुं फोराबो जेरै बबेनिफ्राय दिहुनो जों जेबो मिथिया गुबन गुबनि फ्राय लानानै फैनानै देब-दाफैयो बेफोरखौ नाथाय गाननायाव एसेबां मोजां जाया जोंनि देहाफोरावबो माखासे एलारजि बेफोरबायदिनो ओंखारनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गानाय जोमनायनिफ्रायबो आरो जेरैहाय बैफोर गाननाय जोमनायखौ जों जेरै बेफार फालांगि मावनानैबो जों रांखान्थियारि बिथिंङावबो गोबां धोन आरजिनो हादों होनना आं सा सानो आरो जेरैबायदि आथिखालावथ बरफोरखौ नुखादों गोबां दखनाफोरनि ब्रेन खुलिदों बैफोरबो मानेके मोनसे गोग गानाय होननानै आं सानो आरो। नोंथांङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर
औ आं सानदों जे मा होनो ओ नोंथांङा बुंदोंना आद बै समावहाय गोदोनि समावहाय दानाय लुनायजोंबो नखर सोलिनाय मानाय बेफोराव हेफाजाब जायो होनना। औ बियो थारैनो सैथो दानि-दानि समाव बै बेलेग बेलेग जायगाफोराव आलदा-आलादा जायगाफोराव जों दासिमबो नुनो मोनो जे ओ गोबां बर'आइ जोंनि आइजोफोरा बरफोरा ओ दासिमावबो गोबां नखरावनो बिदि दानाय लुनायफोरजोंहाय गोबां सोमोन्दो दं आरो ओ बबेबा बबेबा गामिफोराव दासिमावबो ओ गोबां नखरावहायनो बिदि दानाय लुनाय बेफोरखौ दासिमबो फोथांनानै लाखिनानै दंङ आरो बे गावनि हारिखौ हारिनि गाननाय जोमनायखौ फोथांना लाखिनायजों लोगोसे नखर खर खुंनायावबो गोबां हेफाजाब होयो। बेखौ आं सानो आरो ओ जेरैहाय गथ' गथाय फोरोंनाय ओ‌ नखर खुंनाय ओ गाव गावनि नांगौखौ नखराव नांगौफोरखौ सुफुंनाय बेफोराव गोबां हेफाजाब होयो आरो। दानि समावहायबो ओ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौहायो आं सानो बि दा बिबायदिनो जोंनि मानसिफोरा बर' हारिफोरा जाहाथे बेखौहाय उन समावबो उन समसिम आवबो ओ जाहाथे बेखौहाय दानाय लुनायफोरखौ जेन नागारा आं बेखौहाय सानो आरो
औ
औ नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सान
थारैनो औ औ थारैनो बेफोरो सैथो गोदो गोदाय जों बर'फोरा दानाय लुनायाव जेरैबायदि आखा फाखा आथिखालाव आथिखालावबो बेफोरो बुहुत आखा फाखा नाथाय बैफोरो गोदान मुगाजोंसो बांसिन सोलिसैयो आरो मिसिन सिनारियाव दानाय नाथाय आथिखालाव जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफां लाइफांनिफ्राय साल दाननाय बेफोरखौ बाहायनानै जों दायोमोन आरो आरो बैफोर दानाय लुनायजों मोनसे सल'बाथा दं जेरै आसागि बैसागिनि सल'बाथा बिसोर बिब' बिनानाव सानैया दानाय लुनायाव जोबोद आखा फाखामोन जाहैदों आरो बैसोरो सासेया आ गिया जि दाबाय थाबाय थाबा बैसागिया अख्राङाव एनै दाउ बिरदों हब्लानो आगर एरखाङोमोन जाहैदों अब्ला जों बै सल'फोरनि गेजेरजोंबो बुंनो हायो बर'फोरा थारैनो मोनसे दानाय लुनायाव गोबां बिहोमा होग्रा होननानै आरो बैफोरो जोंनि दोरोङारि गियानफोरनि थाखायनो आथिखालसिमबो माने बास्लाय बास्लाय आजौ आजैमोननिफ्रायनो आथिखाल समाजनि गासैबो बर'फोरनि आइजोफोरनि आ अख'आवबो जों नुनो मोननाय जायो आरो
औ
नोंथाङा आरो बैफोर सोलायनायफोरनि बागै माबाफोर बुंबावगोन नामा
सोलायनायनि बागै होननानै बुङोब्ला
औ
दानि समावहाय अनेक मा होनो ओ गोबां जेरैहाय नोंथाङा बुंदों अइभिंफोर खुलिनाय मानाय होननानै ओ गोदोनि समावथ' बांसिननो ओ बेफोरबायदि अयभिंफोराव जेरैबायदि लहा पुथ्र बाहायनाय जायो ओ गोदोनि समावहाय बांसिनै बेफोरबायदि लहा बायदि बुस्थुफोरखौ बाहायनायनि नुवामोन आरो जेरै दानि जुगावहाय ओ सि सोंनाय समावहाय ओ जेरै सियाखौ फानैै फानैै फानलाङो बे फानलांग्रा बुस्थुखौ गोदोनि समावहाय बांसिनै जोङो जेरै गान्दै बेफोराव जों नुयोमोन आरो दासिमबो अनेक जायगाफोराव बहाय दङ गान्दैफोराव जि फाननाय मानाय खिन्थु गोदोनि दानि जुगाव बेफोर गैला आरो बांसिन लहा बुस्थुखौ बाहायनाय जायो आरो ओम अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै नामा
अ नोंथांजों रायज्लायना गोजोन्नाय मोनबाय
औ औ दे गोजोन्थों